खोनाबायना नोंथां औ औ
जोङो मानि सायाव सावरायनो सानखो नोंथां? हेल' खोनादोनान खोनादोंना नोंथां? हेल' खोनायाखै नोंथांनिखौ खोनायाखै नोंथाङा हेङडफन बाहायदों नामा हेडफनखौ नोंथाङा बख'नानै ला ओ आवाज फैयाखै बिराद लासि फैदो खोनाया हेल' हेडफन लादोंबा बेखौ बख'नानै ला नोंथाङा।
खोनाबाय।
ओ आरो नोंनिखौ खोनायाखै बिराद खम फैदों माने खोनानोनो हायाखै।
औ मारैबा बिदि जादों? गुबुनजोंथ' खोनायोमोन नोंथां। औ
खोनायाखै बिराद लासैथार जादों माने खस्थ' जादो खोनानो। औ
दायो जों बर'फोरनि जेनेबा मा रोखोमै ना फिसिनानै ओ थांनानै थायो बेनि सोमोन्दै ना नोंथां?
औ
औ ओरैनो आं आं जागायसै नामा नोंथां?
औ दे जागायग्रो दे।
ओरैनो ना फिसिनाय उम माने जोंनि बर'फ्रानो मारै ना फिसियो आं बिनि सायाव फंनैसो बुंनोसै ओ बिदिनो सिगां ना फिसिनो थाखाय सिगां बिदिनो खायफा खायफा जि सि बि जों जावनानै हाखर बानायना लाबाय जायफ्रा सेल'हा दं बिसोरो खदालजोंनो जा हायो बेखौ एसे हाखर बानायना लाबाय बेफोरावनो माने जेरै ओ ना कमन काप बिदिनो ना सेफटि बिदिनो ना रौ ओ आरो खायसे खायसे दानि जुगाव ओ ना फांखासखौबो फिसिनाय नुनो मोनसै नोंथां जोंनि ओनसोलाव। ओ बिनि अनगायैबो जायफ्रा ओ ओरैनो फिसा हाखर जावनानै लादों ना फिसिनो थाखाय बे बेफोरो ना मागुर ना सिंगि बेफोरखौबो फिसिनाय ओ जोंनि ओनसोलाव बिराद नुनो मोनसै। लोगोसे ओ जायफ्रा माने इसिबां मानि फुख्रि जावनो थाखाय हा गैया ओ नैबे बायक बाय'फ्लक होननाय मोनसे प्लास्टिक आरोखि जायखौ साइनटिफिक आदबजों दानि जुगाव बेफोरखौ मावनाय जायो ओ बिदिनो दस हाजार लिटार बिस हाजार लिटारनि केपास्टिनि थायो आरोखि बेहाय दै दोननो नैबेफोराव फिसिनाय जायो आरोखि ओ दा बेफोरजों माने फिसिनानै जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओ ओरै जोंनि बर'फ्रा बिराद ओ दानि जुगाव रांखौ आरजियो आरोखि ना फिसिनानै नोंथां।
नंगौ।
औ औ ओ नोंथांमोननि ओ जायगाजों बर'फ्रा मा रोखोमै ओ ना फिसिनानै ओ जिउ खुङो नोंथां?
औ नोंथां बेबायदिनो ओ जोंनि जो जोंनिजोंबो माने गोबां मा सुबुंफोरानो ना फिसियो ओ बे ना फिसिनायनि बेलायाव जो जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबांनानो माखास ओ फख्रि बा जावनानै लानाय दङ बे फु फख्रि जावनानै लानायनि ओ लानायावनो जोङो गो गोबां रोखोमनि ना हगारो। ओ जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बा बो बोथोराव जोङो बांसिन ओ ना हगारनायखौ नुनो मोनो आरो। दै गोदान जेब्ला फोयो अखा हायो। अब्लानिया जोङो ना हगारो हगारो आरो ओ जेरै जोङो रौ मिर्गा ओ सिलभार बिदिनो ओ कमल काप ओ लोगोसे उम बिनि उनाव ओ सान्दा बा ओ बे मा होनो बेखौ सान्दा ओ चाइना चाइना फिथिख्रि लोग लोगोसे आरो गोबां ओ ओ ब्रि ब्रिगेड बेफोरबायदि नाखौ हगारो आरो माने बियो बेखौ बेफोरखौ हगारनानै जोङो ओ उनावहाय जोङो माखासे दानाफोर बा बिनो आदारफोर होयो जोङो बेबायदि जुदि बायनाय जोंनि जा बाजाराव मोननाय हाथाइयाव मोननाय बेफोर आदारफोरखौ जोङो होयोब्ला माने थाम दाननि उनावनो जोङो बेखौ गोबां गिदिर खालामनानै फाननो हायो आरो जेरै ओ से केजि बा से ओ से खावसे केजि बेबायदि जायो आरो थाम दानानि उनाव जोङो बेखौ फाननानै फिन खनसेबाव आरो थाम दाननि उनाव जोङो आरोबाव जोङो बेयाव गोदान ओ फुवान हगारबावो आरो हगारनानै बेबायदिनो जोङो नाफोरखौ फिसिनानै फानो बिनि अनगायैबो आरो ओ जोङो सिंगि बा मागुर मागुर बेफोरनि थाखाय जोङो आलादा ओ हाखर बानायो जोङो फुख्रि बानायो। फिसा बेफोरखौ बैयाव हारनानै जोङो बेयाव एसे मेथ'खा बायदिसिना होनानै दोननांगौ मानोना बे बेफोरबायदि थायोब्लासो एसे माने थानो लागै बिसोरनो जायगा नांगौ नालाय बेबायदि होनानै जोङो माखासे दानाफोर बा आदारफोर होनानै फिसियो आरो नोंथां फिसिनानै जोङो बेखौ हाथथाय बाजाराव फानहरो बा बेफारिफोरनो जोङो दैखांनानै हरनाय जायो आरो बेफोर नाफोरखौ ओमफ्राय ओ नोंथांमोननिथिं बेबायदिनो ओ आरोबाव मा मा नाखौ फिसिबावो फोरमायनो हागोन नामा?
हेल'
हेल' खोनायाखै नोंथांनिखौ
खोनायाखै लास्टआव एकदम खोनायाखै खोनागोन खोनाया जागासिनो माना नोंथाङा मबाइलखौ एसे खाथियाव लानानै मोजाङै रायलायनो औ दासो खोनादों
नै ओ नोंथाङा आरो थांफिनबाय एसे खोनादोंमोन आरो थांफिनबाय खोनायाखै
खोनायाखै नोंथां नोंथाङा हेडफन बायदों नामा? हा हेडफन बाहायदोंबा नोंथाङा हेड हेडफनखौ दोन्थ'नानै हो
औ हे माने हेडफन बाहायाबा आंना खोनाया नोंथां
औ-औ होमबा बेनो प्रब्लेम जाबाय थादों नोंथांना हेडफना एसे औ नै औ दडाइरेक्ट खाबाय औ।
औ-औ जोंनिथिंजायबो बेबादिनो नोंथां नोंथांमोननि बादियानो। ओ बिदिनो नों नोंथाङा जेरै बुंलांबाय एसे सिगाङाव जेरै ब्रिकेट ना बिदिनो चाइनास फुथि जोंनिजों चाइनिस फुथि होनो आरोखि बेखौहाय बेफोरबायाददिनो आरोखि जेरै सेफटि थाबाय ओ जेरैहाय रौ थाबाय आरोखि बेफोरखौ बांसिन फिसिनाय जायो आरोखि दानि जोंनि ओनसोलाव लोगोसे आदार हि न'आवनो जानो नो थाखाय फिसियो बिसोरो लकेल जेरै गुन्दैफोर मोनबाय जेरै गुन्दै
औ
ओ गुन्दै थाबाय जेरै बेनिफ्राय जेरै ओरैनो बै खोजेमा बिदै ओमफाय उरि-उरिनि बि दै बेफोरखौ होनाय जायो आरोखि। लोगोसे खायफाया-खायफाया माने बाजाराव मोननाय दानाफोरखौबो होनाय जायो।
नंगौ-नंगौ।
ओमफाय बिनि ओ बिनि अनगा जेरै बिदिनो ओंखाम खालायफोरखौबो खायसे-खायसे होयो आरो खायसे-खायसे खान्थाल गोमोनफोर बा खान्थाल गोथांफोरखौबो दामफ्लेनानै ना-नानि नि थाखाय नानि आदार हिसाबै होनाय जायो नोंथां। लोगोसे औ थालिर थालिरफोरखौबो दानफ्लेनानै फिसा-फिसा दानफ्लेनानै बेफोरखौबो गोबां मानसिफोरखौ माने न'नि नानि थाखाय आदार हिसाबै बाहायनायखौ नुनो मोनो। नोंथां लोगोसे बै दैयाव थाग्रा मोनसे गांसो बायि दं जाय ब जोंनि ओहाय बेखौ खार होनना बुङो नोंथां। गोलाव-गोलाव गांसो बायदि थुरि बायदि आरोखि बेफोरखौबो गोदोनि समाव बिराद मानसिफ्रा माने आदार बायनो हायै समावहाय दानि जुगाव दानि बादि दाना गैयि समाव बेफोरखौबो नानो आदार हिसाबै होनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां। आरोखि दा बे बेफोरबादिखौनो माने बाहायना बाहायनाय बाहायनानै सलिबोयोमोन नोंथां दानि बादिथ' बै समाव दाना गैयामोन नालाय नै दासो ओ बै बाजारफ्राव मोननाय दानाफोरखौ होनाय जासै आरोखि दाना होयोबा देरो देरनाया थाबसिनानो ओ लोगोसे औ ओ लोगोसे नाखौ मोजाङै फेदेरनो थाखाय माखासे ओ नायावहाय फुख्रियाव मेडिसिनफोरबो सारनाय जायो जाहाथे नाया नाफोरा बेमार जायैनि आरोखि नोंथां औ औ ओ दा नोंथांमोननिजों ना ओ मा रोखोमै जेनेबा माबादि जोंनि बर' सुबुंफ्रा नाखौ माने बिसिबां जौखोन्दोसो बर' सुबुंफ्रा ना फिसिनानै थांनानै दं नोंथां?
औ बिनि जौखोन्दोखौ बुंनो थाङोब्ला नोंथां ओ गोबां गैया दङ माने खायफा खायफायाल' जोङो फोर नाखौ फिसिनानै माने रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो आरो मानोना अ जोंनि ओ मानसि गेजेराव दासिमबो बेफोर ओ ना फिसिनायनि बांद्राय गोबां ओ गियान गैया बा सोलों ङाखै बेनि थाखायनो जों गोबां खम नुनो मोनो आरो औ नोंथांमोननिथिं ओ बेफोर फिसिनायनि अनगायैबो आरो बिलोफोराव ओ मा मा रोखोमनि ना मोननो हायो नोंथां?
अ जोंनिहाय बिदिनो थाबाय नोंथाङा जेरैहाय बिलो होनोबा माने बिलोआथ' दानि एसे खमसै जोंनि जायगायावहाय। थेवबो माने जायगा जायगा मोनो आरोखि जेरैहाय ना बारलि मोनो ओ ना खुसिया मोनो ना सि गि मागुर थाबाय।
औ
बिदिनो ना सुलफोर थाबाय ओ लोगोसे जे ना नांदर थाबाय ना गोरि नास्राय बेफोरथ मोनखासै जा बाय ना फिथिख्रि बेफोरखौथ माने मोनखासैयानो खमनानो बेनि अनगायैबो ना बामि फोर मोनो आरोखि बिलोफ्राव माने बिलो औ औ औ लोगोसे बिदिनो गोबां रोखोमनि ना मोनो आरोखि जेरै ना थेंगोना थाबाय ना बालाबोथि थाबाय ना थुरिफोर बायदि बायदि रोखोमनि ओ नाफोरखौ मोननाय जायो नोंथां ओ औ औ औ नोंथां
औ बेबायदिनो नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों जोंनाबो बिलो दंगफोराव बा दैमाफोराव जोङो बेफोरबायदिनो गोरै नास्राय फिथिख्रि ना मावा ओ सिंगि मागुर सल ब बे बेफोरखौनो माने मोननो थाङो आरो दाथ दैज्लां बोथोरजों दैज्लां बोथोराव खखा खाखि बा सेन बायदिसिना सानानै जोङो बैफोर नाखौ मोनो आरो ओ नोंथां होमबा ओ औ दिनैनि सावरायनायखौ थ'नोसै दे ओ